हेलौ अ अ खोनादों खोनादों मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
आङो नै म मबाइलाव सावगारि नायगासिनो बैसागुनि बैसागोनि रंजानाय लोगोफोरजों सावगारि लानाय गासैबो सावगारिखौनो। गोसोखांनानै नायफिनगासि
अ
नोंथाङा बैसागोआव माबायदि रंजाग हो थांनायाव
बैसागुआथ जोंना लाइमोन हान्जा मोनसे दङ आरो गामि गाहेला बोराय बोराय जाय माने संसार जाब ओमफ्राय बिसिरनि हान्जायो बेलेग जायो ओमफ्राय जोंनि लाइमोननि हानजाया बेलेग। ज दा जोङो बिदिनो ओ खौसेयै जोङो बैसागुखौहाय रंजायो आरो गोबांहाय ओ इन्टेरेस्टिंङैहाय जोङो बारो हरो आरो। दा नोंथांमोननि गामियावहाय आ बैसागुखौहाय माबायदि फालियो जेरैहाय जों मोनफ्रोमबो गामियावहाय मोनफ्रोमबो जायगायावहाय बैसागुआ एसे आलादा आलादा नुयोमोन ससियेल मिडिया नि गेजेरजों दानि जुगाव माने बैसागु बैसागु मोसानाय बैसागु फालिनायफ्रा एसे आलादा आलादा जायो आरो दा नोंसिनिथिं जाय दा बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो माने आरो दा एक थारिखाव मा खालामो दुइ थारिखाव मा खालामो दा नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा।
बैसागु
उम।
बैसाग दानावनो फालियो होनजाबाय। सिगां आरो जोङो बैसाग दान हाबनायनि सानसे सिगां
औ।
मोसौ बैसागो फालिग्रोयो बेनि उन नै थियानो जाहैबाय जोंहा मानसि बैसागो। बुङो थाङोबा बैसागुखौ जोङो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोर्बो होन्नानै बुंनो हागोन। माने नोंखागौ बे सैथो। आबाद मावनायनि सिगां जोङो बयबो रंजा ग्रोनानै लाग्रोयो बे
औ।
आबाद मावनो थाखाय माइ गायनो थाखाय जोंहा दै नांगौ। दै फैगोननि खौरां मोन्नाय बायदि मोनसे सम फैयो बैसाग दानावहाय जोंहा गासिबो फिफां लाइफाङा गोदान खिलियो। नंगोना नङा?
नोंगौ नोंगौ।
औ।
दा नोंथांनाव दा ओ
रां मोन्नो हायो आरो बैसाग दान फैनाय लोगो लोगो जे जोंहा माइ गायनो आबाद मावनो सम फैबाय जों बिनि सिगांनो रंजा बिनिखायनो जोङो सिगांग्रो
उम।
मोसौ बैसागोखौ खालामग्रोयो मानो होनबा जों गोदोनि समाव मो मोसौजोंसो हालेवनानै
औ औ दा नोंथांमोन्थिंजाय दा बे मोसौ बैसागुआव मोसौ ओ मोसौ बैसागु फालिनाय समाव मोसौखौ माबायदि माबायदि थुखैयोमोन बिनि बागै एसे खोन्थानो हा नों
खोनादोंना
खोनायाखै
औ औ औ दा जोङो बैसागुखौहाय जोङो औ मोसौ बैसा बसागु होननानै जोङो फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागुआवहाय मोसौखौ मोसौ बैसागुआव मा मा फालिनाय जायो जेनेबा? बैसागुनि अनगायै मानसि बैसागुनि अनगायै
गाग्रोयो
औ
दैयाव लांनानै खौनो
गाहा दा नोंथाङा नै खोनासंलाय नोंथाङा एसे सायदआव फैनो हागोन नामा माने बयसावहाय अ बेग्राउनड माने माबा इस सोजादों
औ दे माने गिबियाव जों दै आव लांङो
औ
खान्थाखौ हरलाय खान्था
अम
दा माने बेनो आरो बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे गाहाय फोरबो ना औ औ खोनादों अ।
गैया बियो नैबे थारतिटु-नैबे थारतिटु नै मोनसे सलिस नाम्बार गैया-गैया। दा गरमबोथोर नालाय अम हो। गैया बेसेबां-बेसेबां आंनि आंनिबो एसांला
दा ओ बैसागु होनोब्ला जोङो गोबांहाय बेबायदि ओ दा बैसागुआ जोंनि बर हारिनि मोनसे गाहाय फोरबो नालाय बे फोरबोखौ माने बैसागु सफैनाय लोगो-लोगो बर'फ्रा बेखौ फालिनाय जायो आरो
हेलौ-हेलौ
खोना मोन्दोंना?
अ अ खोनादों खोनादों। नोंथां उम नोंथाङा एसे उम
मानसि फैनानै होबाय थाद
औ औ औ औ।
बेयावनो मोसौखौ दैमायाव थुखैनानै साफानो लाग्रोयो बेनि उनावहाय जों न'आव लाबोनानै सानसे सि सिगांआव हाय बुथुमनानै लाखानाय
ओ।
थाद हाथि बिबार आरो मोनसेआ रायदों बिबाय होनबा
औ औ।
मोनसे लावथि। मा होनोमोन बे लावथिखौ?
माबा गांग्रिंखब
औ औ बैफोरबादि सानसे सिगाङाव थियारि खालामनानै दोनजायो
माखासे माला सुयो आरो मा खासेखौ ओरैनो हा सोनानै दोनो आरो बै फोरखौ जोङो बै सम बै दिनखालि मोसौखौ दुगैस्रां लोबस्रांनो माखासे गाबबो गाहोयो जों मोसौनो। गोजा आरो गोसोम गाबखौ लगायनानै जोङो खाय फाया बिदिनो बे मोसौनि मोदोमावहाय फुन्नो थाखाय
बैसागुखौ ओरैनो नोंथांमोन्थिजाय बैसागुखौ सानबैसेसो फालिनाय जायो ओरैनो?
जोङो दानि दिनावहाय आथिखालावथ सान्थाम सान्थामखौनो बुंनांगोन।
औ बैसागुखौ नोंथाङा बैसागुखौहाय ओ जोंनि नो गाहाय फोरबो नालाय बे बैसा गु फोरखौहाय माने बर'फोरनि मा होननानै स
बैसागु फोरबो आनो जोंनि बर'फोरनि आमायथख्लबो होनगोनबा जोंनि बर' हारिनि सिनायथि। होननानैबो बुंजागोन बेनो गाहाय फोरबो जोंनिया गुबुनफोरनियाव जो बेबाबा ओरैजाय गुबुन फोरनिया दुर्गा फुजा गनेश फुजा बैफोरो बै नि हारिनि सिनायथि थिग बेबायदिनो जोंनिया बर'फोरनिया बैसागु फोरबो
नंगौ।
आरो बेनिफ्राय जोंहा मोसौ थुखैखां औ
ओरैनो बैसागु आवहाय ओ नोंथांमोनथिंजाय बेबायदि माने ओ जेनेबा रेकर्ड फोरजों मोसानाय जायो जों मा होनो?
रेकर्ड माने बक्सआव दामनानै औ माने बेयो जाहैबाय गावबा गाव गामिनि
सुबिदा असुबिदानि सायाव सा गामियावहाय जोंहा खाम, जथा, सेरजा, सिफुं गैया बैफोर गामिफोरा बेफोरखौ लानानै मोसायो नाथायबा जोंनियाव याव हाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं खौहाय फोरा रोंखानायलाय बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायो आरो माने गोलोम बोथोरनि समावहाय थाम थामजि सानावहाय मावबादा लानानै गथ'फोरखौ फोरोंङो नालाय खाम सुनो
औ उम
अ औ नोंथाङा बैस सागु बोथोर फैयोब्ला माबायदि मोनो गोसोखौ ओरैहाय खोनादों ना?
अ गोजोन
गोजोननाय मोनो आह
बैसागनि एक थारिआव जोंङो दियावहाय फुजा होनानै लाग्रोयो फोजा होनानै बिदिनो गामिनि ज'रायजो राजाफ्रा जोंङो औ बयबो खुलुमनानैबो बिफोर बायदिया गामसा बेफोरबायदि बावनो हाबाफारिखौबो लायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे औ बुंनो हागोन नोंथां
बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो आरो होमबा न आं नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनबाय ओ बैसागुनि सोमोन्दै ओ
औ